औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ दा आं नोंथांजों नैबे मोनाबिलि समाव। जोंनि बे सुबुंफोर माखासे गोजां बोथोराव आरो गोलोम बोथोराव मावनाय।
औ नंगौ नोंथां।
नि बागै आं सावरायनो सानदों नोंथां
अ माने रबि फसल आरो खारि फसल आरोना नोंथां अ राय्लायजागोन नोंथां। ए नोंथां आंनाथ' जिबाबो जासिगोन आं नोंथांनो होमबा गिबियावनो। जि जोंनि उदां बोथोर बि मेसें बोथोराव मावनाय रबि फसल बिनि बागै नोंथांनो। फोरमायग्रोनोसै नामा होमबा आं।
दे नोंथांनि जागोन दे।
औ जोङो रबि फसल बुङोबा माने जों बांसिन बेखौ गोजां बोथोराव मावनायखौ जों गोजां बोथोराव मावना नै आबाद मोननाय बा दिहुननायखौ जोङो बुंनाय बेखौ जोङो बुङोब्ला अक्ट'बर दाननिफ्राय लानानै डिसेम्बर दानसिम मावनाय जायो आरोना नोंथां। बेनिफ्राय जोङो बेनि फिथाइखौ माब्ला मोनहैयो होनोबा मार्च आरो एप्रिल दानाव बेनि फिथाइखौ जोङो मोनहैयो। आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो ओ जि रबि फसल बेखौ जोङो मा मा फसला गोगलैयो होनोब्ला जोङो ओ बेसर बेसर आबाद ओमफ्राय ओ मुसुर दालिनि आबाद, खाला दालिनि आबाद मावनाय ओमफ्रायहाय ओ आलुनि आबाद थिग बेबायदिनो दङ जोंहा मटरनि आबाद बेफोरखौ जोङो बे रबि फसल समाव बा रबि समाव जोङो गोजां बोथोर समावहाय मावनाय जायो आरो बेफोर आबादखौ ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला बेफोर आबादा मानि थाखाय बे। गष जिब्रै डिग्रि सेलयास आरो नैजि डग्रि सेलसियासनि गेजेराव थानांगोन आरो। थिग बेबायदिनो आङो नोंथांनो बेफोरनि गेजेरावनो मोनसे आबाद। आबादनि बागै फोरमायनो सानबाय जेनेबा आलु आबाद आलु आबादखौ माबोरै मावो होनोब्ला। गिबियाव जोङो हाखौहाय ओ। दुफु दुफु खालामनांगोन आरो ना एवनानै। टेक्टर फोरजोंउदनो न। नलेबा मोसौफो दङा बा दोरोङारि आदबनो‌ जों नो एवनो हागोन ओमफ्राय बिनि सिगांङावनो गियाव जोंनो मा नोंगोन होनोब्ला जोंङो ओ आलु बे जोलै आलुनि जोलै‌ बे जोलैखौ जोंनो नांग्रोगोन बे जोलैखौ जोंङो जानला मेनला जोलैखौ माबायोबा गायोब्ला जोंहा मुलाम्फा जानाय नङा आरो नोंथां बिनि थाखाय जों मा खालामनांगोन हाथाय बाजाराव थांनानै नोंथाङा मोजां जोलैनि
बा मोजांआ आबादनि जोलैखौ नोंथाङा बासिनानै लानांगोन बेनि उनावहाय जों जोलैखौ न'आव लाबना दोनफैदो ओमफ्राय जुदि बे आलु फिथाइ बा आलु बेदरा गेदेर गेदेरद्राय अब्ला नोंथांङा बेखौ ओ मोनथाम बा मोननै थुख्रायाव हाखावनानैबो दोननो हागोन बेजों लोगोसे थुख्रायाव हाखाव खा नाय उनाव नोंथांङा हाद्रिफोर लानानै बेयाव एसे सारनानै दोननांगोन जाहाथे बेयो बे हाख्लानाय माबाया होथे जायो बेनि खान्थै गनाया ओमफ्रा हाय बेजों गाजा बेरो आरो ना नोंथां गिबियाव जोंङो ट्रेक्टर एवनायनि सिगाङावहाय जोंङो आबाद फोथारखौ मोजाङै फोसाबना लाग्रोदो जों सि जेंलाफोर दंङ इखौ बोखारना लादो बेनि उनावहाय मा खालामनांगोन गोबोर हासारखौ गारहैनांगोन आरो बेयाव गोबोर हासार होयोब्ला बे आबादा जोंना साबसिनहाय जायो गोबोर हासार होखनायनि उनाव जोंङो दोरोङारि आदबजों बा ट्रेक्टरजों एवना लादो बेखौ जोंङो खेबसे खेबनै एवनायावथ जोंहा गे ब्लेया नालाय हाया मोजाङै दुफु दुफु जानाय बायदि जोंङो बेखौ ओ एवनांगोन आरो जेब्लाहाय एवनाया जोब्बाय मोजाङै जाजुबबाय बेनि उनावहाय जोंङो मा खालामगोन जोंङो नांगोलजों सिनबोनांगोन बेखौ एसे हाखर खालामनांगोन आरो नांगोलजोंबा साबसिन जायो ओमफाहाय नांगोलजों बिदि सिनबोखांनायनि उनावहाय बेहाय ओ गावबा गावनि जानथाय लानानै जोंङो जान्थायखौ जान्थायाव जोंङो आलुखौ गायनांगोन खमैबो जों ङो मोनसे आलु गायनो थाखाय ओ से फुट नोंस्लाबा आरो से फुट जाहां हां जान्थायाव जोंङो मोन मोनसे मोनसे आलुखौ गायलांबाय थानांगोन आरो नोंथां थिग बेबायदिनो आलुखौ गायखांजोबनायनि उनावहाय बे हाखर जानाय खौ जोंङो आलुखौ साखौ खोबनानै होसिगोन आलु साखौ खोबखांनाय उनावहाय जों बेखौ ओ गाजा हरजासिनो दोननांगोन आरो नोंथां खायफा खायफाबा बेखौ जोंङो मा खालामो ओ जिगाबफोरबो खोबनाय जायो बेयावहाय नाथाय जोंङो जिगाबखौ खोबा लाबानो ओ दोरोङारि आदबखौ बाहायाबालानो जोंङो जोंनि बिगियानआरि आदब बाहायनानै बे आबादखौ मो जों मावगोन आरो नोंथां जाहाथे जोंङो गोबां बिबांनि मुलाम फा जायो बेनिखाय जों मा खालामगोन बेखौ जेब्ला बिनि गाजाया हरबाय बा बियो खिलिबोबाय अब्ला जों मा खालामगोन बै खिलिबोनाय जायगानिखौ जोंङो एसे गोजौ जाय खौ जोंङो जाङि खोनाय होनना बुंङो बिदि खालामनानै होबावगोन एसे गोजौहाय बेनि उनावहाय जोंनाव ओ आलुनो माखासे समाव जोंनो दैबोनांगौ जायो आबाद फोथाराव जोंबो दैखौबो सोनांगौ जायो अखा गैयाब्लाथाय बिदि दै सोबाय दै सोखांनानैहाय आरो दै सोखांनायनि उनाव जोंङो रानहोगोन रानहोबनाय समाव मा जाबावगोन जोंनो बेयाव हाखौ खोखांबावनांगोन बे आ आलु जाङि होननायाव बे खोखांनानै होबावदो बे समावहाय मा जायो दै होखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ हाग्राफोर जायो बे हाग्राफोरखौ नोंथांङा मुलि होनानै फुथारनो नाङा नोंथां
बेखौ जोंङो मा खालामनांगोन आखायजोंनो दां होनांगोन आरो आरो माखासे ओ बिगियानारि आदबजों दिहुनजानाय माखा खासेे मेसिनफोर दंखायो आजिखालि ओ बेफोर नोंथांङा बे हाग्राखौ दांनांगोन आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनि उनावहाय आलुआ आरो एसे साननैसो बा ओ हमना ला जि बा जिबा सानसो नोंथाङा बेखौ आलु फोथारखौ ओरैनो दोनदो बेनि उनावहाय आरो जुदि हाग्रा जाबा हाग्राखौ बुथारनायनि सिगाङावनो नोंथाङा फिन खेबसेखौ दै होनानै लाबावदो आरो। बे आबाद फोथाराव आलुनियाव बेनि उनावहा जुदि आरो नोंथाङा हाग्रा जाफिननाय मोनदोंबा बे हाग्राखौ फिन खेबसेबाव सिगाङाव बुंनाय बायदि आदबजोंनो बेखौ ब खारनो हागोन बेनि उनावहाय जोङो आलुजों माखासे समाव मोगा मोगि जानांगौ जायो जेरै एम्फौ एम्फौआ जोंहा आलु बिफांफोरखौ अरस' फैयो बेनि थाखाय जोङो एम्फौ फोथैग्रा मुलिखौ बाहायनांगोन आरो बेजों लोगोसे जंहा आलुआ मा माबे ब'बेबा समाव मोजां बिदुंनि सानदुंफोर दैफोर मोनाब्ला आलुआा जोंहा ब्लाइट नांनाय होनो। बे ब्लेक नांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो ब्लेक नांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय मोनसे जोंहा ओ रासायनारि मुलि दं बे रासायनारि मुलिखौ जोङो बाहायनांगौ नाथाय बेखौ जों गोबां बिबांनि बाहायनो नाङा नोंथां। थिग बेबायदिनो गेजेर गेजेर नोंथां बेफोरावहाय मा खालामनो हायोब्ला दांनाय बारग'नो जोंहा मोनसे दोरोङारि आदब जेरैहाय जोंओ हांगार मोनोना नोंथां आ जिगाब सावनाय बे हांगारखौ बाय बिदिनो जोङो बे आलुखौ जोङो जानुवारि फेुब्रुवारि फेब्रुवारिखो हमना ला फेब्रुवारि समसोआव फेब्रुवारि मारसखौनो हम जों बे समसो बेनि आबादखौ बुरनानै मोनो आरो बेनोसै नोंथाङा आंनि जि आलु आबादनि याव बेखेवथि होनाय बेखिनियानो नोंथाङा आंनो जि खारिब फसलनि बागै एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथा नोंथाङा आंनो मोजाङैनो फोरमायना होबाय जे जों गोजां बोथोराव मा मा आबाद मावो दा आं नोंथांनो। जोंनि गोलोम बोथोराव बा
औ
उम रबि फसल बेखौ मा मा मावो बा मारै मारै मावो आं नोंथांनो फोरमायनोसै। जोंहा जेन'बा गोलोम बोथोराव मावनाय आबाद बियो बांसिनानो जोंहा बेयाव माबा माबाखौ मावो होनबा जोंनि गिबि बिसनानो जाहैबाय माइ आबाद। बिनि उनाव दं जोंहा जुखाम बेनि उनाव जोङो बिदिनो जोगोनार' वाटारमेलन आरो माखासे रोखोमनि जेन'बा जों मैगं थाइगंफोरखौ माबायो आरो गायो। दा जोंहा मैखोमै आबाद मावोबा माइ आबाद बे माइ आबादा जोंनि सा सानजा ओरै भारताव आसामाव बा जोंनि सा सानजा भारतावनो बे माइ आबादा ओरैबायाददि मुंदांखा जे जों बेखौ मावाबानो जोंहा बोसोरनि बा बोसोराव जानो जोंहा जाहैगोन आरोना दा जोङो माइखौ माबारै माव होनब्ला जेनेबा जोङो मार्च दाननिफ्रायनो जागायनानै जुन जुलाइ आथिखालावथ' माखासे अखानि ज जाहोनाव आगषट बेफोरसिम थाङो आरो दा माइ आबादखौ माबोरै माव मावो होनबा जोङो सिगाङावनो मा खालामनांगौ खोथिया बे खोथियाखौ नांग्रगौ आरो जोंनो बे खोथियाखौ जों मारहैमोनहैगोन होनबा गिबियावनो जोङो बै बोसोराव मावनानै मावनाय मोननाय माइ बेखौ जोङो जोलैनि थाखाय मोजाङै साखोन सिखोनै जोङो बेखौ आराम बासि दोनखायो बेखौ जों मा खालामो बेखौ जोङो बस्थायाव सोनानै बे बस्था बे माबानि जायखौ जोङो फाथो फाथो। बिजेजों बानायनाय बस्था बे बस्थायाव सोनानै जोङो बेखौ सोमो आरो सोम माबायाव बबेबा जाम्फैबा दैयावबा हाखराव।
ब
यावनो सोमो आरो बे माइखौ बस्थायाव बेखौ जोङो साननै सानथामसो सोंनानै दोनगोन जेब्लासिम बे माइया गाजाआव अंखारा अब्लासिम जों बेखौ सोम जेब्ला माइया गाजा ओंखारो अब्ला जों बेखौ लानानै माहाय थांनांगौ दुब्लियाव जेनेबा जोङो हालेवनानै दोनखानाय जों हालौखानाय बे दुब्लियाव जोङो थांनानै ओ खोथियाखौ ओ थ्राय थ्राय थ्राय सारलानानै‌ होनांगौ अ खोथियाथ' नङा मायखौ थ्राय थ्राय सारला लानानै होनांगौ अब्लाबो बे गाजा बेरखांनायनि उनाव नालाय आरामनो बेखौ दै माखासे जगार खालामनानै जोङो मा खालामनांगौ बे माइ खोथियाखौ खिलि होनांगौ जेब्ला खोथिया खिलिगोन ओ जों बेखौ नै बैजि सानसोनि उनाव जोङो बेखौ फुनो हायो खोथियाखौ फुनानै लाग्रोजोबखादो बिनि उनावनो बिनि खोथियाखौ फुंनाय समावनो जेन'बा ओ जोङो माइखौ माबाखौ ओम माइ गायनो थाखाय दुब्लिखौ हालेवनानै दोनखादो जेब्ला हाया मोनो अब्ला जों खोथियाखौ बे जों फुनानै दोननाय खोथियाखौ जोंङो आराम बेयावनो गायनो हाबाय आरो बिदिनो माइया जानो थाखाय थाम दानसो नांगौ उनाव माइया देरलांगोन बिदिनो बेयाव दै आराम सोनानै होदो नांनाया बारा जायोबा बेखौ गारदो दैखौ हगार हरदो बिदिनो माइया देरबाय आरो जों बेखौ लाबोनानै हानांगौ बिराद गोलाव माखासे खामानि थायो बेयाव माइखौ हानांगौ हानानै आरो जों बेखौ बजा बजा खालामनानै बेखौ लाबोनानै मारा होनांगौ गोदोनि दिनावथ' जोङो मोसौ जोंनो मारा होयोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव मा जाखो ट्रेक्टर ओंखारबाय जों ट्रेक्टरनो होयो आरो आथिखालनि आथिखालनि मेसिनबो ओंखारबाय माइ मारा होग्रा जों दा बेजों होयो आरो
जोबोर मोनसे मुलाम्फा गोनां आबाद जायखौ जोङो फाननानैबो रां आरजिनो हायो आरो जोंनि जानायावबो गोबां मुलाम्फा होायो आरो बिनि उनावनो जोंहा जुखाम आबाद जुंखाम आबादाथ' ओरैबायदि ओम मोनसे जोंनि रांखावरिखौ बारायहोनो हानाय मोनसे गोहो दं बेहा जुखाम आबादखौ जोङो ओ फिफांनिफ्राय लानानै नानै फिथाइसिम जोङो फानजोबनो हायो जों जुखामखौ जों बिदिनो गायनांगौ जेनब्ला बेयावबो बिराद दैनि गोनांथि जायो बिदिनो जोङो ओ दुब्लियाव बेखौ गायगोन ओम गायनानै मा खालामनांगौ बे जुंखामनि बेगंखौनो जोङो आलि उ नांगोलजों सिन बोनानै जों गायनांगौ गायनानै बेखौ जोङो ओ मोजाङै रोखोमनि दै सोनानै होबासो बियो मोजां खिलिगोन बिनि उनाव मासे एम्फौ जायिनि मुलि सारना होदो रासायनारि जे मुवाजों बानायनाय मुलिखौ सारनानै होदो सारनानै होनायनि उनाव ओम बे जौलांगोन बिदिनो आरामै जौलांगोन जौैयै जौयै जौब्ला जेब्ला फिथाइ ओंखारो अब्ला जोङो फिथाइया रायोबा जों फिथाइखौ खागोन फिथाइखौ खानानै खाखांबा जों आरो बे फिथाइ बिफांखौनो बेखौ जों मा खालामनो हायो ओ हानानै जों बेखौ जोबोर मोजां गाइखेर होयो दा जों बै फिथाइखौ मा खालामनांगौ ओ जों एसे फोराननानैबो फिथाइखौ जोङो जिरनांगौ आरो जिरनांगौ माने जों फिथाइखौ उम बे बेगरखौ जों बो होखाजोबनांगौ आजिखालि मेसिन ओंखारबाय मेसिनजोंनो आराम मारा होनानै बेखौ जों बख'नो हायो बिनि उनाव जों बेखौ ओम गुन्दै हिसाव गुन्दै बा गुन्द्रा खालामनानै फाननो हायो आरो नङाब्ला जों बेखौ बेगरैनो फनो हायो आरो बिनि दामा ओरैबायदि जे ओ नोंथाङा बा बिघासे गायोबानो नोंथांनियाव से लाखनि बारा राङा फैखायो आरो आरो बेनि उनाव दं जोंहा जोगोनार माखासे ओरै थाइबें बेफोर बायदिनो बेफोरबो। जेन'बा ओम जोगोनार फ्राथ' जोबोर मोजां आबाद मोनसे। जेन'बा बे फिथाइखौ जोङो बोसोरसे गाहाम दोन्नानै जानो हायो बे जेबो जाया आरो आलु बादिनो जों बेखौ बो। बोसोरसे गाम दोननानै जानो हायो बेनिखायनो। कुनु बोखारनो नाङा जोगोनारा बिदिनो मानलाग्रा हारिनि मोनसे मैगं बा मोनसे ओम मैगं। जाहैबाय ओम बेखौ जोङो आराम जोंनि दुब्लिफ्राव गायनो हायो। गायबा मा खालामनांगौ? जों बे बेगरखौनो गायो गायनानै जों बेयाव ओ बेयावथ' दैनि गोनांथि जाया दै नांगौ। गौबा एसे होजायो हा गोरानबा किन्तु हा गोरान नङाबा जोंनि दैनि गोनांथि जालाया आरो। दा बेबायदिनो नोङो गायनाल' दोन्नांगौ गावनो मान लानानै आराम फिथाइ थायखागोन आरो जों बिनि बिजौखौबो जानो हायो आरो। जोगोनारनि बिजौ। जानो हायो आरो बेनि उनाव दं जोंहा थाइबें-थाइबेंआबो बिदिनो मोजां आथिखालाव थाइबेंनि दामा एथ' नंला अब्लाबो। बो ओ बेयो। बेखौ जों आबाद मावनो गोरलै जेन'बा जोङो ओ फख्रि खाथिफ्राव दै जिंगाव बेयाव गायनानै फख्रियाव जोङो जान। मानला होनानै दोननांगौ गावनो मानलानानै आराम थायखायो आरो ओ जों बेखौ आथिखालाव। गोबां ओम फालांगि खालामनायबो नुनो मोनो आरो बेजों जों मोजां रांबो आरजिनो हायो आरो आरो बिदिनो दं। जा वाटारमिलन। वाटारमेलनाथ' जों गोलोम बोथोराव जोबोर मोजां बेखौ मानसिफ्रा बांसिनानो जायो जों वाटारमेलनखौ बांसिनै दुब्लियाव। गायनायखौ नुनो मोनो बेबो मानलाग्रा हारिनिनो बियो फिथाइ थायो ओ दा। ओम वाटारमेलना थाइसेआवनो बाजि रां गाहाम जायो बेबो मानसिफ्रा गोलोम बोथोराव बेखौ जाबा थान्दा मोनो होननायखाय। बा उदैया थान्दा जायो होननायखाय मानसिफ्रा बेखौ गोलोम बोथोराव गोबां बायनानै जायो ओ आथिखालाव। बिदिनो गोबां रोखोमनि माखासे गोलोम बोथोराव मावग्रा माखासे मैगंफोर ओंखारबाय। ओम जेरै-आरो जोङो गोजां बोथोराव गोजां बोथोराव मावग्राफोरखौबो जों गोलोम बोथोराव आजिखालि मावनो हासै। ओ बेयाव जेबो माबा गैला आथिखालाव जोङो रासायनारिक हासारफोरनि गेजेरजोंनो जों बेफोरखौ मावजोबनो हायो आरो। दा बिदिनो जोङो ओ उनाव रायज्लायबावनो मोनगोन आं बेखौ आसा खालामबाय। ओ मानो होनना बुङोब्ला आथिखालावथ' जेन'बा आबाद मावनाय बा ओम जों थांना थानाय। नि राहा नागिरनाय। जोबनो थांखाला ओ मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि सुबुं अनजिमाया बांबाय रां खामायनायनि लामायाबो बांबा। फंबाइ ओम मा नों आथिखालाव साख्रि मावनो बा आबाद मावनो। ओम ना बि फालांगि मावनो बे नोंनि सायाव सोनारो आरो दा बिदिनो बुंनो हायो जेन'बा।